हेल'
औ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ औ औ आङो नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
ओ आङो दायो ओरैनो दङ नोंथां
अ नोंथ ओ नोंथाङा ओ मोन फुंबिलिनि ब्रेकफास्टखौ खालामबायना नोंथां?
खालामथ'वाखै नोंथां
अ अ अ माने आं नोंथांखौहाय फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने फिथाइ सामथाइनि एसे एसे रायज्लायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन आरोना नोंथां
औ जागोन दे नोंथां रायलाय जागोन औ-औ रायलायजागोन नोंथां।
औ-औ-औ जोंथ' फिथाइ सामथायाइ होनोबोला मिथिखायो नङा होमबा नोंथां। औ आरो। ओद आरो जोंथ' फिथाइ सामाइ जानोबो जोबोद मोजां मोनो आरो दायोथ' गोलो गोलोम बोथोर ओ जों ओ फिथाइ सामथायखौ जोङो जोम ओ गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथखौ जोङो दायोथ' गोलोम बोथ्रोाव मोनो। ओ नंङा होमबा औ आरो-आरो जोङो फिथाइ सामथाइखौ जानायजों लोगोसे जोङो गोबां भिटामिन्सफोरखौ मोननो हायो बेबायनो। जोंनि देहानि थाखाय गोबां जोबोद मोजां आरो। औ-औ-औ। आङो एओ एसे फिथाइ सामथायनि मुंफोरखौ बुंना होनोसै आरो। फिथाइ हामथायनि फिथाइ सामथायनि मुंफोरा जाहैबाय ओ दालिम फिथाय थालिर फिथाइ थाइजौ आं गुर आपेल ओ लिचुगुर लिचि था खान्थाल सोमफ्राम औ ओमफ्राय लोगोसे लेमन। ओ जेरैहाय नारें नारें फिथाइ नारें खमला ओ ओ बेबायदिनो दोनख' आरो नारें जुमब्रा ओ ओम जलफाइ फिथाइ। बेबिनो प्लाम औ प्लाम आरो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि फिथाइफोरखौ मोननो हायो आरो दायोथ' आरो दैज ज्लां बोथोर आरो दैज्लां बो थ्रोरावथ' जोङो जोंनि ओ ओ माने मोननाय फिथाइफोरखौ जोङो जाखागोन नङा होमबा औ दायोथ' दोङो दैज्लां बोथोराव दैज्लां बोथोराव मोननो हासिगोन जेरै खान्थाल फिथाइ औ लोगो से बिदिनो थाइजौ फिथाइ लोगोसे बिदिनो वाटारमेलन जोङो बेफोर बै फिथाइफोरखौ मोननो हासिगोन।
औ हायो नोंथां।
औ आरो आइ आरो जोङो बेफोरखौ जानानैबो जोङो गोबां गोजोननायफोरखौ लानो हायो आरो आरो आरो जोङो लोगोसे ओ फिथाइ सामथायनिफ्रायबो जोङो गोबां आरो लोगोसे जोङो दालिम फिथाइनिफ्राय जोंनो नांगौ नाय जेनेबा थैफोर देहायाव गैयाबा जोङो दालिम फि फ्रायनिफ्राय मोनना हायो नङा होमबा नोंथां औ औ आरो जोङो माबानिफ्राय ओ नारें खमला ओ बेबादि नारेंफोरनिफ्राय जोङो लिचि ओ मा ओ मानि बिल ओ नारें खमलाफोरनिफ्राय जोङो ओ भिटामिन सिफोरखौ मोननो हायो।
औ नंगौ नोंथां।
ओ जोङो बे नारें खमलानिफ्राय गोबां माने मोख ओ प्रडाक्टसफोरखौ बरायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना जेरैहाय जोंनि मोखाङाव लाग्रा मोखाङाव लाग्रा क्रिम बालि बाम बा लिपस्टिक बेफोरखौ जोङो ओ बा फेसवास बेफोरखौ जोङो ओ भिटा ओ बे नारें नारें लेमोननि फ्रायनो जोङो बानायनायखौ मोननो हायो नङा होमबा नोंथां औ जोंनि था खाय जोबोद मोजां आरोना बेयो जोंखो जोबोद हेफाजाब होयोबा फिथाइ सान थाइयाबो जोबोद मोजां आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन फिथाइ सामथाइनिफ्रायबो जोङो गोबां माने मोखाङाव लाग्रा प्रडाक्स बा बे बैनो गोबां माने बेफोरबायदि क्रिमफोरखौ जोङो मोननो हायो आरोना ओ जोङो दालिम फिन दालिमनिफ्रायबो मोननो हायो पमिग्रेनेटनिफ्रायबो लोगोसे बेबायदिनो ओ औ सोमफ्राम फिथाइनिफ्रायबो जोङो मोननो हायो।
औ
बिदिनो वाटारमेलन फोरनिफ्रायबो जोङो जोंनि ओ मोखाङाव फोननो थाखाय क्रिमफोरखो जोङो मोननो हायो आरोना
औ नंगौ नोंथाङा दानि औ
औ औ औ बुं नोंथां।
औ नोंथाङा जे दानि फिथाइ सामथाइनि नामफोर बुंलांदों बेखौहाय नोंथाङा
बायनानैहाय जायो ना ना न'आवनो मोननाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां जेनेबा बेफोरबायदि खान्थाल फिथाइ थाइजौ फिथाइ बा थालिर फिथाइ बेफोरबायदि फिथखौ जोङो न'आवनो बायनानै मोन नो मोनजाबाय नङा होमबा बिफां लाइफ फां दङ नालाय बेफोरनि बारियाव औ बेफोरखौ जोङो बेफोरखौ आङो न'निफ्रायनो जायो आरो ना नाथाय बे ड्रागन फिथाइ बा वाटारमेलन बा स्ट्र बेरि बेफोर आ पेल आंगुर बेफोरखौ जेनेबा न'आव बिफां गैया नालाय बेफोरखौहाय माने न'-न'आव गैया नालाय बे फोरखौ बाजारावहाय बायनानै जाबाय सिजोन टाइमावहाय ओमफाय बेफोरखौ जानायनि सि नालाय औ औ औ आरो नोंथाङालाय मा मा फिथाइ सामथाइनि मुं मिन्थियो आरो नोंथाङा मा मा फिथाइखौजानानै मोजां मोनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां होगोन
औ औ औ
नाम बुङोब्लाथ' दहायो नोंथाङा जे बुंलांखाबाय जेरैहायो गोबां फिथाइफोरनि नाम बुं लांदों नोंथाङा आंबो बेफोरबायदि फिथाइफोरखौ मिनथियो जेरैहायो नोंथाङा बुंलांखाबाय जेरै थाइजौ खान्थाल आनारस बिदिनो लेसु दड्रागन फिथाइ वाटारमेलन बिदिनो लेसि आरो लेबु बेफोरबायदिखौ गोबां बुंलांखाबाय नङा होमबा नोंथां आंबो बेफोरबायदिखौनो मिथियो नोंथां बिदिनो जोंङो
जोंनि जायगायावहाय मोननाय होनोबा जों जों न'आव मोननाय होनोब्ला जों खान्थाल थाइजौ आना रस नासपुथि बेफोरबायदिखौ जोंङो न'खौनो मोननानैहाय जों जानाय जायो जेराव जोंङो बायनानै जायो होनबा जोंङो आफेल आंगुर ब्लेकबेरि ओ बिदिनो माबाखौहायो ओ नास फुथिफोरखौबो जोंङो बारा मोननाय जाया जोंनिख बायना जानाय जायो आरो जोंङो नोंथां बेफोरबायदिखौ जानाय जायो जेरै दालिम ब्लेकबेरि बेफोरथ' जोंनि देहानि थाखाय खोब मोजां मानो होनबा जोंनो थाखाय थै होयो नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ
औ बेनिफ्राय जोंङो थालिरफोरखौबो जोङो न'आवनो मोननाय जायो। जेराव जोंना बिफां गायनाय थानायनि जाउनाव जोंना एबोल‌एबोल जायो। थालिर बिफांफोरा फिथाइफोरा जों बेफोरखौ ओरैनो माने मोनजाबाय थानाय जायो आरो। दाथ' आरो बोथोर हिसाबै जोंङो थाइजौ खान्थाल बेथ' जोंनियावहाय एभेलेबल थायो नङा होमबा दा जोंनि न'आवनो
औ नंगौ नोंथां
जाबायथानाय जायो आरो नोंथाङा बिदिनो गोबां फिथाय बेफोरखौहायो जोंङो ओ जोंनि न'फोरावहाय मोनि बा जोंनि गामिफोर राव मोनि फोरखौहाय जोंङो सोहोरफोरावहाय टाउनफोरावहाय जोंङो बायना लाबोनानै जाफैयो आरो नोंथां। ओ आं मा नों नोंथाङा जे सोंदोंमोन आंखौ मा-मा फिथाइ जानानै मोजां मोनो होननानै आंङो बिदिनो थाइजौ खान्थाल बेफोरबायदिखौ जानानै मोजां मोनो आरो आनारस आफ ब्लेक-ब्लेकबेरि बेफोरबायदिखौ आंङो जानानै जेरै द्रागन फिथाइ बेफोरबायदिखौ आं जाना मोजां मोनो। औ अब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जे नोंथाङा मा-मा फिथाइखौ जानानै मोजां मोनो
औ नोंथां नोंथां बुंनाय बादिनो आंबो ओ मा होनगोन बेखौ आंगुर था लिर आरो औ लोगोसे बिदिनो प्लाम फिथाइ बेखौ जानानै आं जोबोद मोजां मोनो आरोना नोंथां। माने आंङो बेफोरखौ मोन ओ बेफोरखौ मोनायोब्ला जोबोद गोजोननाय मोन गोसोखौ आरो बेफोरखौ जानायजों लोगोसे जों देहा याव बोलोबो मोननो हायो। नङा होमबा नोंथां? औ औ बेबायदिनो गोबां माने हेफाजाब होयो आरोना बेफोरखौ आरो जानानैबो आंङो जोबोद मोजां मोनो बेफोरखौथ' जोङो ओ बेफोरबायदि बेखौथ' जोङो प्लामफोरखौथ' जोङो न न'आव मोननो हायो लोगोसे थालिर फि फिथाइफोरखौबो जोङो न'आवनो मोननो हायो आरो लोगोसे आं नोंथां औ नोंथांनि सिगाङाव बुंनो सानदों दि जोङो फिथाइ सामथाइनि जोंङो बागान बनायनानै बिबां ओ फिथाइ सामथाइनि बिफां-लाइफांखौ गायोबोला जोंङो गोबां रांफोरखौबो आजि आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
लोग बेबादिनो जेनेबा ड्रागन फ्रुइटसखौ जोङो न'फोरावहाय बागान बनायनानै गायब्ला जोङो गोबां रां रां खामायनो हायो नङा होमबा नोंथां? गोबां माने औ बे ड्रागन फिथाइाथ' गोबां माने ओ माने गोबां माने ओ जेनेबा गोबां बुरजा रां लायो नङा होमबा बेफोरखौ
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बेबायदिनो जोङो न'आवहाय बेनि ओ बागान बनायोब्ला ज गोबां मुलाम मोननो हायो आरो जोंनि ओ नांगौजानाय मुवा बेसादफोरखौबो जोंङो बायनानै लानो हायो आरो ना। बेफोरनि गेजेरजोंनो लोगोसे औ लोगोसे से आरो दालिम फिथाइफोरखौबो जोङो बागानाव बानायनानै जेनेबा जोंङो गायोबोबा गायोबोला जोंङो मुलाम्फा मोननो हायो। रां आरजिनो हायो बे आरो बेजोंनो लोगोसे मोन आरो मोनसे दंख' जेनेबा स्ट्रबेरिखौ जेनेबा जों गो गोजां बोथोराव गायोबोला बेजोंबो जोङो गोबां रांफोरखौ आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ बेल' नङा नारेंनि नारें खाजिफोरनि बागान बनायोब्लाबो जोङो रांफोरखौ मोननो हायो फाननानै गोबां माने औ गोबां माने गासैयावबो माने बानायनो रोङोबोला माने गोबाङाव गासैयावबो माने जोङो रांफोरखौ मोननो हायो आरो ना खस्थ' खालामोबा गायोबोला नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ ओ नोंथां ओ मोनसे कुइसन खालामनो आं नोंथांनाव।
औ जागोन नोंथां।
औ नोंथाङा जे दानि फिथाइ सामथाइनि बागान बानायनो हायो। बा बा बानायो बिदि होनदोंना। गोबां रां आरजिनो हायो बागान बानायनानै बिदि होनदों? अब्ला नोंथांमोननि न'खर बा नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदि ओ फिथाइ सामथायाइनि बागान बा आबाद खालामनायखौ नुयो नामा बा दङ नामा नोंथांमोननियाव?
औ जोंनि खाथि खाला ओनसोलावथ' जोबोद माने बेफोरबायदि बागान खालामनायाथ' दोङो लोगोसे जोंनि न'खरावबो बेफोरबायदि बागानफोरखौ खालामो आरोना बेबायदिनो ओ जेनेबा आबाद मावनानैहायबादफोरा माने खालि थायो नङा होमबा। दायोथ ओ दायो दायो जे दायोथ' जेनेबा दैज्लां बोथोर आबाद मावनायनि सिगां सिगां जोङो बेफोरबायदि द्राबु फिथाइ बा द्रागन फिथाइफोरखौ गायनानैहाय जों जोङो माने बेफोरबायदि ओ मुलाम फाखौ मोननो हायो आरो ना फिथाइफोरखौ बेजोंनो लोगोसे गोजां बो थोरावहाय माइ गायखांनानैहाय ओ स्ट्रबेरि फिथाइफोरखौ गायोब्ला बेफोरबायदि जोंनि जोंनि ओनोलावबो आरो गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो आङो नुनो मोनो जे बेफोरबायदि फिथाइफोरखौ बानायनानै बा बागान बानायनानै गोबां रां खामायनायखौ माने मोन नुनो नुनाय नुनाय जादों आरोना औ औ दे बिदि औ। दे बिदिबालाय नोंथां आं जोंहा समायाबो जानानै फैबाय मालाबा मोजाङैनो रायलायसिगोन नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां।